हेल'
हेल' औ
औ खोनादोंना नोंथां?
नै औ खोनाबाय दे
औ औ औ औ नोंथाङा न'आवनो दं नोंथाआ?
आं नआव गैथवा नै बायजोआव दं आङो।
अ दे थिगानो दे औ औ औ औ दे जों एबार आसामनि आबादनि सोमोन्दै सावरायनो नामा दिनै-
औ आसामनि आबादनि सोमोन्दै सावरायजागोन दे
औ औ औ दा देलाय नोंथाङा बुंग्रोलै आसामनि आबादनि सोमोन्दै मा मा मिथिगोन नोंथाङा?
आसामाव मावनाय आबादफोरनि मादाव आं मोनथिनायाव बांसिनानो जोंना माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो माइ आबाद माइयाबो जेनेबा- गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। जेरै ओ मुं फोरा आरो जोसा माइब्रा ओ बा आयस जों रनजित बाय बायदिसिना मावनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय माइनि अनगायैबो जोंनिया सा साहा आबाद। साहा आबाद मावनाय जायो आरो आसामनि गोबां जायगायाव। मावनाय जायो। जोंनि भारतबर्स सनि ओ स्निजि जौखोन्दोखौआनो माने आसामनिफ्राय जायो आरो। आरोना साहा आबादाबो बेनि अनगायै आसामाव गयनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो गय लोगोसे लोगोसे नारेंखलबो दङ। आरो गोजां बोथोराव जों नुनो मोनो बेसरफोरनि आबाद मावनायखौ। नुनो मोनो ओ बा जुखाम। जुखामनिबो आबाद मावनाय आङो नुनो मोन लोगोसे बिदिनो ओ मैगं थाइगंआव जेनेबा आलु भिन्दि जो पटल बिलाहि बेबायदि बाइदि रोख रोखनि बान्दा कबि, अल कबि, फुल कबि बेफोरखौबो मावजोबो आरो। ओ बेनिफ्राय ओ आङो माने सिगाङो मिलेटबो मावनाय जायोमोननो मिलेटखौ आङो बर'आव मा बुङो बेखौ मोनथिथ'वा आरो आं। माने मिलेट एसे माइरं बायसानो जायो आरो। उम ए खौबो मावोनो माने
औ
बेजों ओ लोगोसे आं थ' दा बिदि गोसोआव फैजोबाखै आरो आरो मावबावो जानांगौ गोबां रोखोमनि मावबावो जानांगौ। ओ मोनसे गोसोआव फैदो दा माने राबार राबारनिबो जोङो मावनाय जायो आरो दाब दाब जायगायाव राबार बागान आरो मैगं थाइगंफोरावबो गोबाव गोबां दंबावो देला थास' थारुन बेफोरखौबो आबाद मावो ओ बायदिसिना औ दा बिदि बिदिनो माने आसामनि जोंनि रांखान्थियारि ओ इक'न'मिया माने सोलिनानै
सोलियो सोलियो औ सोलिनानै दङ'।
ओ माने गोबां आबादफोरखौ जोङो गुबुन हादरफोरावबो थिनहरनाय जायो फाथायहरनाय जायो एक्सपर्ट खालामनाय जायो आसामनि फ्राय
अ अ दा जेनेबा बै आ गुबुन जायगायाव थिनहरनाय होनबा जोंनि आसाम सामनि ओइ नारें लेबुआ बेथ' जेनेबा जि आइ टेग मोनबाय बि थ' आरो गोबां फेमास जाबाय आरो बिदि। जेनेबा गुबुन हादराव आमेरिकायाव अ नार नेमुना नारेङा बे
आरो गो बां दं बिदिनो जि आइ टेग मोननाय जेनेबा तेजपुरनि लिटसि लिसुआबो दङ'। जाय तेजपुर तेजपुरनि लिसुआ माने मोदोम उम भरा भरा जायो आरो मो दोमा गोबां गोबां जायो बेखौ माने बायजो हादरावबो माने फाथायहरो आरोना। औ दा नोंथाङाबो मायबा मा मा जेनेबा मिथिगौ बा नोंथांनि खाथि खाला ओनसोलाव आसाम मा मा
ओ ओ बे जेनेबा गुबै आबाद होनबाथाय जोंनियाव पारमानेन्ट हिसाबै माइजो बै माबाया थाबाय माइजो साहा।
औ औ।
बे मोननैया। थाबाय आरो। दा जोंनि खाथियावबो साहा बागान दं। ओमफ्राय माइआथ' जेनेबा जेनेबा बै ओ आजिखालि बोथोर नांलाया माइ आबाद मावनोबो सोरबा मेसें बोथोरावबो मावो। सोरबा दैज्लां बोथोरावबो मावो। बिदि गोबाङानो थारमाने जिथिया जाय जिथिया सुबिदा मोनो एथियानो मावनानै।
उम उम।
खरखौ सामलायो आरो ओमफ्राय आरो बे आजिखालि मा खालामदों मानसिफोरा बे ओ माबानि थालिरनि आबाद मावो आरो।
औ औ।
थालिरनि आबाद मावो एफाजिनो बे जेनेबा थालिर दफां गायबाय। थालिर दंफांनि फ्राय बिदिनो फिथाइखौथ' हानखाबायानो। हाननानै जेनेबा फिथाइ मोन खांनायनि उनाव मा खालामबावो बैफोर बिफांफोरा बिफांफोराव गोबां बिफांनि हासार थायो नालाय। बेखौ मा खालामबाय खान बिसोरनो जाहोनानै खानस्रि हासार बानायो आरो थालिर दंफांनिफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा मुला फाया मोनसेखौल जाला थालिर फिथाइनिफ्रायबो मोनबाय। थालिर दंफांनिफ्रायबो मोनबाय। बिदि जायो आरो। आरो बे मेंसें बो थोराव नायोबा जोंनिखिजा बे ओ बे थरमुसखौबो गायो आरो मानसिफोरा। गायनायालाय औ। थरमुसाबो गोबां जासो गारो बेनिफ्राय फाननानै गोबां आरो गोबां रां खामायो आरो बिदिनो नखर संसार सालायो गोबाङानो जेनेबा रांखान्थि बिथिङाव माने ओ जौगाखांदों आरो। औ बेनिफ्राय आरो मेसें बोथोरावनो मावबोनाय‌ बेसर बेसर खो मावनानै मानसि फोरा थारमाने गोबां बिबांनि बेसर मोनो बेखौ फानो बा सोरबा थाव बानायना फानो। बिदिनो बेखौ बिनि आबाद मावनानैबो बहुतानो रांखान्थि बिथिंङाव जौगाखांदों आरो औ औ बिनिफ्राय ओमफ्राय आरो बे आलु जोंनिखिजाया आलुखौबो गोबां गायो थारमाने गोबां मानसियानो गोबां आलु गायो। जेनेबा दै दैज्लाङाव माइ आबाद मावखांबाय माइ आबाद आबाद मावखांनानै बे आलुखौ गायो आरो। बे जोंनिखैजा आलुआथ बे मेसें बोथोरावसो जायो नालाय। जेनेबा गुबुन रायजोनि बायदि नंला जोंनि आसामाव थारमानानि दैज्लां बोथोराव अखा हायो बेखायनो गायनो हाया नालाय। बे मेसें बोराव गायो आरो माइ गाय खांबा फोथाराव आलु गायबाय। आलु गायनानै बिदिनो गोबानो थारमाने गुबुन जेनेबा गुबुन रायजोफोरावबो हरो बा गुबुन नोगोर सोहोरफोराव फानहरनानै गोबांङानो गोबां मुलाम्फा खालामो आरो बिदिनो।
औ
बेनिफ्राय आरो नै आरो मोनसे बारा गोबाव जायाखै। बे आरो गोबांखौनो गोबां आबाद मावनायनि दारै जेनेबा बै माबानि फानलौ गिदिरा फानलौ बरबगाया औ बानलु गेदिरा औ औ बेखौबो गोबाङानो थ' जेनेबा बोथोर गैलिया होनना बुंदों आरो आङो जेनेबा बा नुनोबो मोनदों दैज्लां बोथोरावबो जों जायोबा मेसें बोथोरावबो जायो। बिदिनो बिगासे फानलौ जेनेबा गिदिरखौ गायबाथाय बे फानलु बरंगाखौ गायबाथाय एकदम लाख थाखानि बारा मोनो होननाय खोनादों आरो आं खनसे गायगासेयाव। जुदि मोजां जायोबाथाय। बिबो गोबांखौनो जानो औ रांखान्थि थियाव जौगानाय नुदों आरो आङो न'खरफोराबो साबस्रांनाय नुदों
उम उम।
जेनेबा जोंनि आसामनि मानसिफोराबो आगोलावहाय बारा बेफोरनि बागै गियान गैयामोन आरो। खिन्थु दा मा खालामबाय मानसिफोरा ओ ओ इन्टारनेटनि जुगनालाय मबाइलफोरावबो आबाद मावनायनि सोमोन्दै नायो बा गुबुन हादोरफोराव बेरायना फैनानै बेफोरनि आइडियाबो लाना फैनानै जोंनि आसामावबो खालामफैयो नालाय बेखायनो दानिया आबादजोंनो रांखान्थि बिथिङावबो जौगानायखौ नुनो मोनसै आरो आस
औ औ आरो नोंथां बे ओ ड्रेगन फ्रुटनिबो आथिखालाव गोबां आबाद मावनाय नुनो मोनदों आं
नुदों नुदों औ औ औ।
ओ नोंसोरनिखैजाय ओरै ड्रेगन फ्रुटखौ मावदोंना मावा
जोंनिखि बारा मावनाय नुवाखै आं नुनायालाय खिन्थु बै आनारसफोरखो गायनाय नुदों आरो नुनायालाय आङो।
आतसा आतसा। माने गोबां ओ मुलाम्फा दं आरो ड्रेगनावबो आं जोंनिथिं गायनाय नुदों आ बे ओ अदालगुरि साइदखैजाय गोबां मावनाय नुदों ड्रेगननि खौ
औ औ औ औ मुलाम्फा जादों नामा बेखायनो गायदों बिसोरो औ। औ औ। बिनिफ्राय आरो दा नै साननैसो दानेै फाथै आ बाद मावनायखौबो नुदो आरो जेनेबा खम हायावनो गोबां फाथै जिनोबा ओह दहननो हानाय। आवनो जेनेबा जेनेबा बै मा होनो ओ बिगियानारि आदबजों गायनानै
उम उम।
बे फाथैखौबो गोबां बिबांनि दहननाय नुदों आरो बेखौ फाननानै गोबांखोनोथ' माने जौगानाय नुनो मोनदों आरो जेनेबा। खम हायावनो गोबां फाथै दहननानै फाननाय बेनिफ्राय रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय नुदों आरो बिसोरखौबो।
औ औ
दा बिनिफ्रायबो सोरबा सोरबा ओ जेनेबा बिगियानारि आदबजों गायनायखौ नुनो मोननायखाय आरो गोबाङानो गोबां सोलोंना लादों बेनिफ्रायबो जेनेबा आबाद मावनाया अनजिमाया बारायनो हमदों आरो जेनेबा
उम उम औ
औ एसे खम खरसावनो जायो नालाय खम रांआवनो जायो खम रां बा हायनानै गोबां रां रां खामायनो हायो थारमाने
औ औ ओमफ्राय ओ नोंसोआबो ओ जेनेबा न'खराव माइबा मोनसे बिदि आब बाद मावो नामा जेनेबा मा मा आबाद मावो नोंस
ओ जाहानि न' ओरैनो आबाद मावनाय हिसाबैथ' गयआ गिबियाव थाबाय गय
औ औ
बिनिफ्राय जेनेबा बियो पारमानेन्ट आरो बेखौ बुखुनोबो नांला गायफिन नोबो नांला नालाय बेनिफ्राय सेकेण्डआव थाबाय माइ आबाद माइ आबादखौ जेनेबा जा दैज न'आवल मावो। बेखौ मावखांबाथाय बे बेस फोर फैयो। ओमफ्राय बेस फोरजों लोगोस जे खाथि खाला आलुफोरबो गायो दुन्दिया फोयो ओमफ्राय मटर फोयो। बिदि खालामो आरो जेनेबा बे दैज्लां बोथ फ्राव गायनाय बै आबादफोरा जेनेबा ओ हाइजें हालदै बेफोरखौ गायो आरो जाहा न'आव। बेनिफ्रायबो जेनेबा इस स्नि रां रुफा सहाय जायो आरो न'खर सोलिनो थाखाय औ मोजां जायो आरो बिदिनो अ जेनेबा बेैम ओ हाइजें हालदैफोरखौथ' बारा दांबाय थान नाङा नालाय खनसे गायना दोनबाय जाबाय बारा बेहाय मेदिसिन बाहायनो गोनांथि गैया बा हासार सारबाय थानो बारा गैया आरो बेखायनो मोजां जायो आरो गायना दोनबाथाय बेफोरजोंबो जेनेबा बा रांखान्थि एसे सहाय जायो आरो न'खरफोरा। ओम गयखौथ' जेनेबा बोसोराव खनसे ओरैनो हासार होबाय होमबानो जाबाय बेस थाइना थाबाय। पारमानेन्ट आबाद हिसाबै गयानो आरो
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा आबाद मावनायाव औ रासायनारि हासार फोर बाहायो नामा? माने ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा मा सानो रासायनारि हासार बाहायनाया मोजां ना मिथिंगानिफ्रायनो मो बानायनाय मिथिंगायारि हासार बाहायनाया मोजां
दा जेनेबा मानसि जेनेबा नुदों आरो रासायनिक हासारबो बाहायनाय नुनो मोनदों खिन्थु रासायनिक हासार बाहायनायनिख्रुइ मिथिंगियारि हासार बाहायनाया साबजाथावसिन आरो देहा खौबो बारा नस्थ' खालामा बा मिथिंगायाबो जोंनिया खहा जाया अब्लाथाय गासिबो सोर बिथिङा थिगैनो थायो आरो
औ आंनि बादिब्लाबो जेनेबा मिथिंगायारि हासार बा गोबोर हासारफोर बाहायनायानो मोजां आरो ना। ओ मानो होनबा आथि खालाव गोबां माने हासार बा मुलि बाहायनानै आबाद मावनाय जायो जायनि जाहोनाव बेमार आजारफोरा बांगासिनो आरो
बांगासिनो औ।
औ औ। ओ दा नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नाबा जोङो सम जाबायमोन औ दे दे